खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथाङा बुंलाय
नोंथाङा फ्रियै दङब्ला आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ फ्रियानो नोंथां दाथ' सावरायजागोन
दा अब्ला दोरोङारि गियानजों आबाद मावनाया आरो आरो आथिखालाव बियो माबायदि सोलायखो बिनि सायाव सावरायनोसैना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां
दोरों होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखायो जानांगौ गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जा गियानजों आबाद मावो बेखौनो दोरोङारि गियानजों आबाद मावनाय बुंनाय जायो जेरै गोदो गोदाय बर'फोरा गावसोरनि थांना थानायनि राहा महरै ओ आबाद मावबाय माइ आबादखौनो मावो नुबोगासिनो दं आथिखालावबो माइ आबादखौनो जोंनि बर'फोरा थांना थानायनि गुबै आबाद महरै मावो दा बे आबाद मावनायाव गोदो गोदाय मोसौजों आबाद मावनायखौ नुनाय जायोमोन मोसौ एबा नांगोल हाल एवनानै माइखौ गायनाय जायोमोन। बे माइ गायनाय समाव जेनेबा बायदिसिना हासारफोर गोनांथि जानाय गोदोनि समाव मोसौ मोसौनि खि बायदिफोरखौ हासार महरै जों बाहायोमोन नाथाय नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ सोलायनायखौ नुनो मोनबोदोंसै जेरै, हासारनि बिथिङाव जोङो नायोब्ला जोङो आथिखालाव इउरिया पटास बायदि बायदि हासारफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो हाल एवनायनि बिथिङावबो जोंहा गोबां बि थिङावनो दोरोङारि गियानखौ नागारनानै आथिखालाव ट्रेक्ट'रफोरखौ एबा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय जायोसै बिदि जानायनि जाउनाव आथिखालाव गोबां सुबुङानो नांगोलजों हाल एवनायखौ गारबाय एबा दोरोंखौ गारबाय जायनि जाउनाव आथिखालनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा सेंग्राफोरा हालेवनो रोंलिया सिख्लाफोराबो खायसे खायसेया माइ गायनो रोङैखौ नुनो मोनदोंसै बिदिनो गोबां आबादफोराव दोरोङारि गियानखौ नागारनानै गोदान आदब खान्थि बाहायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोननाय जायोसै नोंथाङा दोरोङारि आबाद मावनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां
औ बुंजागोन जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दोरोङारि गियान होनना बुङोब्लाथ' जोंनि गोदो गोदाय यनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आजौ आजैमोननि आजै मोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बिसोरनि जों मोनसे आथालनिफ्राय मोनसे आथाला बे सोलोंगासिनो दं नाथाय बैफोर सोलोंसेयावबो जों माखासे समनि आंखाल बा बिदिनो सोलोंथाइफोरनि बिथिंफोरखौ लानो थांनायाव जों माखासेखौ बिगियानारि मुगाजोंसो मावनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरैबायदि जों दोरोङारि गियानजों मावनाय आबाद होनना बुङोब्ला जोङो न'आवनो अर्गेनिक हासार बाहायनानै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मोसौ गोबोरखि एबा बोरमा बेफोर बायदिनि हासारजों मावनाय जायोमोन आरो बैफोर जोङो गिबियै बर'फोरनि जानाय आदार होनबा ओंखाम बेनिखायनो बर'फोरा गाहायै आबाद माइखोनो आबाद हिसाबै मावनाय जायोमोन आरो बैफोर आबाद माव गोबां दोरोङारि गियानफोर हाबना थायो बर'फोरनि गेजेराव जेरैबायदि दि माइखौ माबायदि दोननाय जायो थिनानै आरो माइखौ माबायदि फोनाय जायो बैफोरा माखासे दोरोङारि गियाननि गेजेरजोंसो फोनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बैफोरखो माखासे नोंथाङा बुंनाय बायदि माने के बिगियान मुगा- फोरजोंसो गोरोबफानानै मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो आरो माइनि आबाद होनना बुङोब्लाथ' गोदो दैज्लां बोथोरावल' मावनाय नुनो मोननाय जायोमोन आरो ना -नाथाय बैफोर बैफोरो सोलायनानै आथिखाल मुगायाव नु नायनो थांङोब्ला जोङो माइनि आबादखौ जों मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोरावबो मावनाय नुनो मोननाय जासै आरो। जेरैबायदि बेखौ फालांगियारि बिथिङावबो लांनाय आरो बिनि गेजेराव जों न'खर सुंथानाय बिनि गेजेरजोंबो नुनो मोननाय जायो नाथाय गोदो बर'फ्रा बेफोरखौ खालि न'आ नवावल' जानो थाखाय थिनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायोमोन एसां मानेके बर'फोरा बेफार फालांगि बिदि खालामामोन गावजों गावनो खाथि खाला बिदिनो रानज्लायना नै जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन बेनिखायनो जानो हागौ बर'फोरा दोरोङारि गियानफोरजोंनो बांसिनै गोदो आबाद मावनाय जायोमोन नाथाय बां सिन आथिखालाव बैफोरो सोलायनानै सोलायनानै बिगियानारि मुगाजों मावनाय जासै आरो नोंथां आ बुंनाय बायदिनो जेरैबायदि मा बिगियान मुगानि हासार बाहायनाय बेफोरो थारैनो सैथो। बेफोरनि सोमोन्दै आरो नोंथाङा माबाफोरो बुंनो सान्दों नामा?
औ नोंथां आथिखालाव ग्लबेलाइजेसन मुगा नङा होमब्ला नोंथां ग्लबेलाइजेसन ओमबाथ' नोंथाङा बुजिखागौ जानांगौ मुलुगनाङारि गोहोम ए मुलुग आरि गोहोमजों नारसिनजानानै गोबां सुबुङानो ओ बै बेफोरबायदि सोनाबारि ओ बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ ओ गोबां बिथिङावनो नाजावनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायोसै। ओ दोरोङारि गियाननि अन गायैबो जोंहा गोबां बिथिङाव जेरै गाननाय जोमनाय बिथिङावबो ओ ग्लबेलाइजेसननि गोहोमखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बेबायदिनो बायदिसिना संनाय खावनाय दोरोङारि खेलफोरावबो जोंहा ओ ग्लबेलाइजेसन मुगाखौ बा मुगाजों गोरोबफानायखौ नुनो मोननाय जादों माबोरैहाय होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय ओ जेनेबा अनला ओंख्रि संनायखौनो हमनो हायो जेरै अनला ओंख्रि संनायाव गोदोनि समाव जों उवाल गाहेन आरो दिंखिफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ अन गुन दै देनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव गोदान मुगाजों दिहुन जानाय एबा बिगियान मुगाजों दिहुन जानाय दार बायदिफोरखौ बाहायनाय जायोसै बिनि अनगायैबो आथिखालाव मोननाय जायो जे बै लहानि थबसि बेफोरखौ बाहायनानै जों अन गुन्दैखौ देनाय जायोसै। अन गुन्दैखौ गोदो थफसियाव देयोमोन नाथाय सिगांनि थबसिया आलादा दा बिनि थबसिया आलादा जानायखौ नुनो मोनो मानोना सिगां जों दं फांनि थफसिफोरखौ बाहायोमोन आरो बेबायदिनो गोबां बिथिङाव सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों।
जेरै बुंनो थाङो ब्ला गायनाय फुनाय ओ संनाय खावनाय दानाय लुनाय बेफोराव गोबां सोलायनायखौ नुनोमोनबोसै दोरों दोरोङारि गियानखौ नागारनानै आथिखालाव ग्लबेलाइजेसन एबा ओ मुलुगनाङारि बेफोरखौसो बोजब नानै लानायखौ नुनो मोननाय जायसै। मानोना बेफोरनि गेजेरजों ओ गोबां खम समनि गेजेरावनो ओ गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो। जेरै-नांगोलजों हालेवोबब्ला सानसेनि खामानि‌ खौ ओ आधा बेला एबा दुइ-तिनि ओ दुइ ओ घन्टायावनो दुइ-तिनि घन्टायावनो ओ ट्रेक्टरनि गेजेरजों सानसेनि खामानिखौ मावजोबनो हायो। बेबायदिनो जि दानायनि बिथिङावबो नायोब्ला गांसे दख'ना गामसाखौ दानो थाखाय सानसे टाइमनि गोनांथि जायोबो जानो हागौ दोरोङारि गियानजों एबा दोरोङारिजों दायोब्ला नाथाय बिगियान मुगाजों दिहुननाय मेसिन बायदि जों दायोब्ला बेखौ से एबा नै घन्टानि गेजेरावनो दानानै दिहुनजोबना हानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ
बिदिनो खुन्दुं दिहुननाय बि थिङावबो गोदो ओ थावख्रि लुनानै खुन्दुंखौ दिहुननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव मेचिननि गेजेरजों बेखौ दिहुननायखौ नुनो मोननाय जायोसै।
बिदिनो गोबां बिथिङाव ओ ग्लबेलाइजेसना जोंनि हारिमुखौ साग्लोबनानै लानायखौ एबा दोरोंखौ साग्लोबनानै लानायखौ नु नो मोननाय जायो। नोंथाङा नोंथांमोननि ओ ओनसोलनि दोरोङारि गियानजों आबाद मावनायखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जेरैबायदि दोरोङारि गियाननि आबाद मावनाय होनना बुं- बुंब्लाथ' जों मानेखे न'आवनो जों न'नि हासार बाहायनानै आरो बर'फोरनि दोरोङारि गियान जेरैबायदि खोथिया फोनायाव गिबियावनो जों जोलैनो दोननाय माइखौ बाख्रिनिफ्राय हाननानै बे माइखौ एसे जावस्रोनानै सान्दुंङाव एसे लामस्रोनानै आरो बिनि उनाव बेखौ फाथो बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो नै सान बा थाब-थाम साननि थाखाय बिनि उनाव बेखौ बोखांनानै नै बा थाम घन्टानि थाखाय बेखौ दै सरदनो थाखाय आलियाव दोननाय जायो। बिनि उनाव बेखौ दै सरद खांबा न'आव लाना फैनाय जायो आरो न'आवनो बबेबा मोनसे खना जायगायाव बेखौ मोजाङै हाखौ सिबस्रांनानै बेहाय दोननाय जायो। जे बेबो मानेखे जेनेबा दाउमा दाउ दाउ न'नि दाउफोरा मोनजाया बे जायगायावसो दोननाय जायो। आरो बेखौ मोजांनो मानेखे लामस्रोना दोननानै बेखौ। थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ बिदिजों खोबना दोननाय जायो मानेखि गाजाया बेर। बेरनो थाखाय आरो गाजाया नै बा। थाम साननि उनाव मोजांङै बेरो अब्लाथाय जाय बेखौ खोथियाखौ फोनो। थाखाय। फो बिदिनो दब्लायसे बा दब्लायनै माबा खालामना लानानै थियारि। खालामना लानानै बेखौ मानेे मै होखांनानै। बेखौ फोनाय जायो आरो बे फोनायाव मानेखे। माखासे दावमा दाउसा मोनजायैनि मानेखे। बिदिनो नेरसोनथि हिसाबै जेरै। प्लास्टिकनि फुथुला बेबायदि बानायनानै दोननाय जा। जायो आरो बिनि गेजेराव मानेखे हाग्रानि बिफां लाइफां बिदिनो दानसनानै बेहाय थुना दोननाय। जायो मानेखे एम्फौ एनलाफोरा जाफैया बेफोरनि थाखाय अब्ला बेखिनियावनो जोंनि रायज्लायनायखौ दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दोनजागोन नोंथां।